औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथां औ औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनि नोंथां
औ
नोङो दावबायनायाथ' जोंनिया गोबां जेनेबा बोसोराव गासैबो गुबुन गुबुन जायगायाव दाव बायनो थाङो नोंथां ओ नोंथाङा दाव बायनाय बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन ना? दावबायनायनि जोहै जोङो जेनेबा माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा एबा नोंथाङा बहाबाफोर थांना नै माबाफोर जेनेबा दावबायनानै मा मा रोंगौथि लाना फैदोंमोन बेनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां
नाया ओ ओ सानफ्रोमबोनि खामानियाव मुखुब जानानै था साम सानफ्रामबो मुखुब जानानै थानायनि उनाव जेब्ला दावबायनो मोनो जेनेब्ला ओ हाजो बायदि जायगाफ्राव थांनो मोनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो ओमफ्राय बायदिसि सिना रोंगौथि मोनो। जायगाफोरनि बागै मोनथिनो हायो बाय बायदिसिना हारि हारिसानि बागै मोनथिनो मोनो जानाय लोंनाय हुदानि बागै मोनथिनो मोनो गाननाय गाननाय जोमनायनि बागै मोनथिनो मोनो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आरो बेनि सायाव जोंथ' औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोङो गोबां माने मिथिंगानि मिथिंगा समायना जागाफोरावबो बेरायनो थांबाथाय बै मिथिंगाखौ बे बेयाव थानाय दावमा दाउसा एबा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो नोंथां औ बिदिनो गुबुन जायगाफोराव जोङो बै सोहोर ओनसोलफोराव थांबा थाय बै जायगानि जेनेबा थानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ मिथिनो मोन नो गामि ओनसोलफोरावबो जोङो खायफा जागा समायना समायना जायगा थायो। बेरायथावना एबा नायथावना बैफोर जागाफोराव थांबाबो बैफोरनि जेनेबा थानाय मा रोखोमै थायो बिसोरो सो माने नै साखोन सिखोनै थानाय बैफोरखौ जोङो नायना फैनानै जोंनि जागाफोराव जेनेबा ओ लोगोफोरनो एबा गामिनि सुबुंफोरनो जोङो फोरमायनो हायो औ नंगौ नोंथां नोंथाङा अ फं जेनेबा बै दावबायनो थांनायाव जोङो मा मा मुवाफोर लांफानाया गाहाम होननानै नोंथाङा सानो?
अ दानि दिनावथ' मबाइल फन नांखागौ। मेप बाहायनो थाखाय जायगाफोरखौ मिथिनो थाखाय मबाइल फन। गिबियावनो मेप नायनानै थांनो थाखाय नांगौ जायो बिदिनो जुदि ट्रेकिं खालामनो थांगोन बा हाजोआरियाव गाखोनो थांगोन बा गाननाय जोमनाय नांगौ बादि लानानै थां नांगौ। दै बथल बायदिसिना नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लानानै थांनां गौ लोगोसेनो औ जुदि मिन थिखानाय मानसिफोर दङब्ला बेफोरखौ लानानै थांफायोब्ला साबसिन जायो। सिनायै जायगायाव दावबायहैनायाव मोनथिखानाय मानसिफोर थायोब्ला एसे मोजांसिन जायो जायगानि बागै गासिबो जायग गायाव जारिमिन थायो नङा होमबा बायदिसिना सो सल'फोर थायो नङा होनबा बे फोरनि बागै मोनथिनो हायो जुदि जों जायगानिनो मानसि लाफायोबा मा मा जा जारिमिन दं माबायदि बे जायगाया माबायदि नाम थाखो बायदिसिना जों मिथिनो मोनो बिसोरनि जानाय लोंनायनि हुदा बिसिनि रायलाय नायनि बागै बिसोरनि संनाय खावनायनि जि जोमनि बागै बायदिसि सिना मिथिनानै मोननो हायो जुदि जों सोर बा मोनथिखानाय जायगानि मानसि लाफायोब्ला।
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो बहाबाफोर बेरायनो थाङोब्ला जों बेरायनो थांनायाथ' गाैसैबो गुबुन गुबुन ओ जोङो जेनेबा सोरबाबा बाइकदो थाङो। सोरबााबा औ रेलगारिजोंबो थांनायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाखौ जोङो जेनेबा उरां जाहाजफोरजोंबो एबा दैमानि लामाजों जाहाजफोरजोंबो थांनायफोरखौ नुनो मोनो। स' जोङो बाइकफोर बेनिखाय बेयावहाय जोङो बाइकफोरदो थांबाथाय जोङो जायगाफोर लामानि जायगाफोरखौ समायना जोङो मिथिंगानि महरफोरखौ औ नोंथां नुलांनो हायो। बिदिनो जोङो बैफोर ओरै जेनेबा गारिफोरावबो थांनो हायो गोजान जायगायाव थांनो थाखायथ' जोङो
ट्रेन नङाबा उरां जाहाजजों थांनांगौ जायो। कारजों थांनांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
खिन्थु एसे खाथि खालानियाव बाइक बा कारजों थाङोब्ला एसे सुबिदासिन जायो मानो होनोब्ला गावनि मटर गारिफोरजों थाङोब्ला लाखिनानै गोसोबायदि जायगाफोरखौ नायनो मोनो।
नंगौ नोंथां थारैनो। आरो जोङो बेवहाय थांबाथाय जों खायफा मुवाफोरखौ लांबा मोजां जायो। जेनेबा जोङो बै जायगायाव थांनानै। हमना लाबाय जों एसे गोजानाव थांदों अब्ला जोङो जानाय -लोंनाय एबा बेफोरखौ लांफाबा मोजां जायो औ लामाफोर माबाफोर जोङो जानाय जेनेबा दखानफोर एबा रेस्टुरेन्टफोर जोङो मोनाबो जानो हानाय बेनि थाखाय जोङो गाव जों लोगोसे लांफाबाथाय मोजां जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव जोंनो गोनांथार मुवा हिसाबै जेनेबा जोङो अ बै गाननाय जोमनायखौथ' नामफायानो जोङो बहाबा औ बैयाव थांनानै जोङो गाननांगौ जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा ओ बहाबा माबाफोर जाब्रथायाइ जायोबाथाय बैफोराव हमना लाबाय फिसा- फिसा जाब्रथाय जायोमोन अ बक्स फोर
औ नांगौ जानाय मुलिफोरखौ लांफानो नांगौ।
नंगौ नोंथां ओरैनो जोङो बैफोरो मुलि हमना लाबाय। मुलिया जोङो गुबुन जायगायाव थांगोन। थ' बै जायगायाव थांनानै अ औ नंगौ नोंथां थारैनो बै जायगायाव थांनानै जों जेनेबा जानायफोरा आ गुबुन जा रोखोमै जाहैयो जेने ओंखायनो गेस्ट्रिक बायदिसिना जानो हमो बैफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखायबो जोङो फिलफोरखौ लांफानांगौ एबा जोङो लोंनाय दै। फोराबो जोंनिया एसे आलादा जाहैयो नालाय बारहावायाफोराबो नंगौ। बेनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि मुलिफोरखौ लांफानाया जोबोद गोनां होननानै सानो आरो
औ आरो थांनायनि सिगां थाहैगोन जायगाखौ एसे मिथिनानै लाग्रोनो थाखाय मोनथिनानै लाग्रोनाया मोजां आंनि बादिब्ला। नों थांगोन आलादा जायगायाव जायगा बे जायगानि बागै मोनथिनानै लागोन जोबोद गोनांथि।
दानियाथ' जोंनिया
दाना स्मार्ट फन दङ गासिबो दिटेल्सखौ मोननो हायो जायगानि बागै।
नंगौ नोंथां जोङो ओ दानिया आखाइ आखाइआव बयनियावबो जोंनिया जानबुं थायो बै जानबुंफोरावनो जोङो इउटुबफोर थायो जेनेबा बैफोराव जोङो अनलाइन जोङो खायफा मुवाफोरखौ मिथियिफोरखौ जोङो नायग्रोना लानो हायो अ मिथिना लानो हायो नङाबा सोरबाफोर लग लोगो दोङोब्लाथाय लोगोफोरनियाव जोङो सोंनानैबो जोङो औ लायनो हायो। नंगौ नोंथां नोंथाङा जेनेबा बोथोर लानानै हमना लाबाय गो गोलोम बोथोर बा गरम बोथोर बै फोर जाय बैफोर समाव माबायदि जायगायाव बेरायनानै साबसिन मोनो नोंथाङा।
बियाव शिलं अरुणाचल प्रदेश ओमफ्राय ववेस्ट बेंगलनि मिरि होननाय जायगायाव बा दार्जिलिंआव बेरायोब्ला साबसिन जागोन होननानै मानो होनोब्ला सरासनस्रायै जोंनि जायगाया गरम ओमफ्राय बेफोर जायगाया एसे गुसु गरमनिफ्राय एसे रैखा मोननो थाखाय जोङो गरम बो थोराव एसे गुसु जायगाखौ लुबैयो शिलंआव जेब्लाबो अखा हाबाय थायो बेनि थाखायनो आं सानो। एसे गुसु जायगायाव बेरायोब्ला आराम मोनगोन दार्जिलिं बादि एसे गुसु जायगायाव बेरायायोब्ला मोजां मोनगोन अरुणाचल प्रदेशफोर बादि एसे गु जायगायाव बेरायोब्ला एसे देहाखौ थाजिम मोनसिनगोन बादि आं सानो।
नंगौ नोंथां जोंङो साहा साइदआव साहा जों साहाथिंजाय जोंनिया गुसु जायगाफोर दङ बेफोर गुसु जायगा फोराव जोंङो थांनानै गावखौनो जोंङो एसे माने ओ मोजां मोनहोनो हायो। आरो जोंङो थ' बयहाबो जोंनिया खामानियाव बयबो जोंङो माने मुखुब जानानै थायो बैफोरो मुखुब जाना थानायाव जोंनिया खायफा ओ गोसोफोराबो जोंनिया गोलोद जानानै थायो। स' सम सम जोंङो बैफोर जागाफोराव बेरायहैबाथाय औ। जोबोद ओ औ गोजोननाय मोनो नोंथां आरो जों बैफोराव थांनानै थौ बायदि रोखोमनि जोंङो ओ खायफा गियानफोरखौ जोङो आरजिनो लाना फैनो हायो। नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा बै जायगायाव थांबाय थांनानै जोंङो माबाफो फोर जेनेबा गावनो सांग्रांथि थानांगौ होननानै सानो नामा नों
औ आं सानो मानो होनोब्ला मोन मिथिफेरै जायगायाव बायदिसिना जों बादि मानसि थायो। बेनि गेजेरावनो सोरबा गाज्रि मानसिबो थानो हागौ नोंनि नोंखौ थगायलाबायनोबो हा गौ नङा होमबा मोनथियै जायगाखौ था थंफोरखौ जों मिथियालासिनो थगायनो हागौ बा थानाय जायगा खौनो हमनानै लादो नों थानाय जायगानि हमनानै ला रां रुफा होनांगौ जायो रां रां होनांगौ जायो थानाय जायगानि थाखाय बेफोरखौ नांगौ बिबांनिखौ लायालाबासे बारा लाजानाय बिदिनो बेबायदि जानो हागौ बा थंफोरखौ नङै थंफोरखौ खिन्थानो हागौ बिदियावनो जोंना टाइमफ्रा थांगारनो हागौ नङा होमबा। ओंखायनो आं सानो औ बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जानानै थानांगौ।
नंगौ नोंथां आरो लोगोसे जोंनिया बैफोर जायगायाव जोंखौ जेनेबा बैफो फोरनि ओ जि जायगायाव दं जि जायगानि मानसि बेफोर जायगानि मानसिया जोंखौ असि सिना नुनानै एसे जोंखौ नायबाय थायो नायनानै जेनेबा जोंनियाव खायफा औ नायो आरो जोङो खायफा जुदि ओ जोंनियाव जो माने एसे रां रुफा थायोब्ला एबा बायदि रोखोमनि जानबुंफोरखौ एबा बेगफोरखौ जलंगाफोरखौ बैफोरख खौ माने बिसोरो सेखनानै एबा खावनानै लांनायनि माने ओ एस बिसोरो ओ नोजोर होयो आरो बैफोरनिफ्राय जोंङो औ सांग्रां थाबाथाय साबसिन जायो होननानै सा
औ बेरायनायनि सिगां एसे मोन मिथिनानै लानाया सांग्रां जानानै थानाया जोबोरैनो गोनांथार बेनिखायनो।
समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयाव लाफै थसै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां
आंबो नोंसिजों सावरायनानै मोजां मोनबाय गोजोन्थों।